हेल' हेल'
औ खोनादोंना नोंथां?
अ
अ
मा खालामदो?
ओ दङ दा ओरैनो नोंथां ।
ए
होमबा जों दिनैमानि सायाव रायज्लायगोन? नों फोरमायना होनो हागोन नामाय?
माइ माइ माइ गायनाय जोब्बाय नामा नोंसोरनाव?
जोबाखै जोबनाया गायगासिनो दासो गायगासिनो जोबथ'वाखै।
मा गायो निनाव?
जोंनिया बेहाय माबा गायो बांसिनानो हो बहुद खिसिम किसिमनि गायो आरो ना माने गोबां ।
माइनि नाम नाम बुंनो हागोन नामा नों?
बुंनो हागोन मानो हाया जानाय जि गायो आं बिनि नामखौल' बुंनो हागोन खिन्थु आं बारा मिथिया रनजित, ओ माइसालि आरो मा होनो बायसमुति ओमफ्राय जोसा माइ रा माइब्रा गोसोम, माइब्रा गुफुर बेफोर गायो आरो। आजिखालिथ' आरो गोबां मा होनो माइनि नाम ओंखारबाय नङा होमबा बेखौथ' आं दा मिथिजोबला। ओ जि गायो आं बेखौनो मिथिया आरो
दै दोना नोंसोनाव दै?
औ दै दङ दै गैयाब्ला बोरै थांना थागोन मानसिया।
ना माइ गायनो दै दं?
औ दै दङ।
जोंनाव गोरान जाना दं माने
अ नोंसिना ओरैनो मा जायगा नोंथां?
जोंनि जायगाखौथ' बुंथ'ला आं दा।
औ
जोंनियावबो गायो इफोरखौनो नों होननाय होननायखौनो।
अ औ।
बाहेरा ओ आबाद मावबावो नामा बेलेग?
बायहेरा आबाद बिदिनो गोरान आबाद मावो माइ गायखांनायनि उनाव। बिदिनो दालि आबाद आरो बेसरनि धुइन न्दियानि बेफोर आबादखौ मावो आरो।
मा मा आबाद मावो?
अ नोंथाङा खोनायाखै नामा?
मा मा आबाद मावा?
बेसर मावो ओमफफ्राय माइ गायखांनायनि उनाव आरो ओ बा मेसेङावहाय दुन्दिया बेसर ओमफफ्राय दालि इफोरखौनो मावो आरो जोंनिथिं। खोनादोंना नोंथां आरो फानलु फानलु आबाद बानलुफोर मटरफोरनि आबाद इफोर मावो आरो।
ओ जोंनावबो बेखोनो मावो।
उम।
हेलौ खोनायासैस हेलौ हेलौ अ नोंसोरनाव ओ बेसर आबादखौ बेसेबां मावो?
जोंनाथ' मावो ओ सात बिगा दस बिगा बेफोरबायदि मावो आरोना गोबाङानो मावो जेनेबा न'खरसेयाव बिदियानो मावो होनजायो दे।
बेसरखौ ओमफ्राय मा खालामो नोंसोरनियाव?
बेसोरखौ जोङो फाननानै न'खरबो न'खरावबो माबा नांगौथि जेन'बा बेसरजोंथ' बेसरजों जोङो थाव दिहुननो हायो
थावखौ माबोरै दहनो बेसरनिफ्राय?
थावखौ जेनेबा जोङो सुनानै फोराननानै लाग्रोनांगौ गिबियावनो।
फोराननानै उनावहाय जोङो बेखौ मेचिनाव हैनांगौ मेचिननियाव मेचिनावहाय हैबाथाय बियो थाउनि महराव फैयो आरोना। बिसरखौ आरो जोङो थाव जोंहाय ओंख्रिबो थावजोंथ' जोङो ओंख्रि संनानै जानो हायो नंगौना नङा होमबा आथ' बे बेसर ग थाखौबो जोङो उननानै जोङो ना बा बेदरफोरजोंबो जानो हायो आरोना जोङो मिरास मिरामिसावबो जानो हायो
बेसरखौ बेसेबां सम फोराननांगौ जायो
हा
बेसरखौ बेसेबां सम फोराननांगौ जायो
बेसरखौथ' जों ओरैनो सान्दुं थाबाथाय जों बिनि सब्बिस घन्टा जेनेबा फोराननांगौ जायो आरोना सानसेया फोराननांगौ जायो आरो
सानसेयाव
सान्दुं दुङाबाथ' आरो साननैया नांगोनानो बिसोरा मोजां रानबासो जों मानो होमबा बेखौ थाव ओ माबा मिचिनाव हैनो हागोन नालाय। बेखायनो नङाब्ला आरो थावा गाज्रि जानायनि चान्स थायो।
इसोर निफ्राय आरो मा मा मोनबावो आरो?
बिसोर निफ्राय जोङो दा आं बेखौनो मिन्थियो आरोना थाव खौनो मोनो होननानै आरो हासार फोर। माने आसार फोरावबो होजायो बा ओ न'खर फोराव माबा खालाम जायो आरोना। बिसान खुंखायनाय।
बेसरनि बेसरखौ फेरे खांनायनि उनाव जे मोनसे बेसाद ओंखार बावोना?
अ बेसर साव
ओ बेसर सारफ्लाखौ मा मा खामानि याव बाहायनो हायो नों मिथिगोन नामा?
बेसर सावख्ला खौथ' जोङो ओ दुगैनाय फोरावबो
खर' सानायाव जोङो होनानै लाबाबो जों हामो होननानै माबायो आरो ना। फोथायो ओमफाय होनाबो लायो आरो जन्दिस फोर जाबाबो मो खांबो फोर सुयो बे बेजोंनो ओमफ्रायो थोरसिबो मानजि जायो आरो। ना बेखौनो मिथियो आङो।
आरो बाव
आरो बेनो आं आं मिथिनाय खिनिया बेनो आरो।
बेसर साबाखौथ' मोसौफोर बाय जिब जुनारबो अमा, मोसौ ओ ना बोरमा फोरनोबो आदार महरै
होजायो नाथाय आं मोनथिया आरोना नोंथाङा मिनथि नाय नोंथांनि मिनथि नाय बायदि फोरमायना हो।
आरोबाव माने गय गुदि फोराव माने होयोबा गोबां फसल मोननो हायो।
अ अ।
आबादावबो होयो माने।
ओ होयोबाथ' बिदिबाथ' मोजाङानो।
नानि आदार फोरनि थाखायबो जोबोद मोजांमोन।
हा
नानि आदार फोरनि थाखायबो नानि आदार आदार
ओ ओ बुजिदों।
नोंसिनाव मोसौ फिसि योना फिसिया?
मोसौ फियो।
अ नोंसानाव मोसौ दंना गैया?
मोसौ दं जोंहानाव।
बेसेबां मोसौ दं?
माब्रै।
मोसौनि मोसौनि खि खौ मा मा खामा नियाव बाहायो?
मोसौनि खिखौ' जों जों मोसौनि खिजों न'बो लिरो हासारबो मोनो।
ओमफ्राय मोसौनि खिखौ दाना माने पेकिं बानायनानै गोजान जायगा यावबो फानहर नायाव अनलाइन फोरावबो ओ बेफार फालांगि खालामनो हायो नों बेफोर
अ हासार महराव हा
हासार महराव।
अ खोनादों आरो गुबुन गुबुन जायगायावबो जेरै' दंफां लाइफां गैयि जायगायावहाय जेरै' गोबोरखिजोंहाय जोङो गोबोरखिखौ फोराननानै अर'बो सुनो हायो जोङो।
बन हिसाबै बायो जनग्रा हिसाबै
औ
बिार
नोंथाङा नोंथांनि मिथिनाय बायदि बुंनो बुंनो हागोन नामा?
मोसौ खियाथ' गोबां बाहाय खामानियाव बाहायनो हायो जों मैगं
मैगं गायनायाव मैगं गायनायाव बा बि बिबार गायनायाव बिफां गायनायाव गासिबो माने जाग्रा मुवा गायनायावहाय माने हासार महराव जों गोबोरखिनि हासारखौ जोङो माने माने होनाय जायो आरोना माने बेनो फानलुफोर गायनायाव जि जि माने बिफां गायबाबो बा बिबार गायबाबो जों गोबोरखिनि हासारखो होनाया मोजां आरोना माने
नंगौ आरोबाव
आरो बाआव'थ बिब्दिनो
मोसौआ आरो मा मा खामानियाव बाहायो जोंनो मा मा हेफाजाब होयो?
मोसौआथ' जोंनो गाइखेर होयो मोसौ गायबाथ' जोंनो मोसौ बिमाबाथ' जेरै' जोंनो गाइखेर होयो निजेनि थांना थानायावहाय जोङो हेफाजाब मोनो गाइखेर फाननानै जोङो बि बेखौ फाननानै जोङो रां मोनबाथाय जों निजोंनि न'खरखौ सामलायलांनो हायो बा निजेनि उदैनि थाखाय जों आदार बायनानैबो जानो हायो नङ हबा?
नंगौ। थायो नोंसोरनि जायगायाव एम्फौ फिसियोना फिसिया? एम्फौ एम्फौ लाथा एरि एम्फौ होननानै खोनादोंना?
अ
नों फिसिनो रोंगोननाा रोङा?
आंथ' ओरैनो फिसिनोथ' रोंनायनि बाथ्राया बेनो आङो मा होनो फिसिनाया माने न'आव फिसियो नालाय मिथिगौवा आरो एम्फौ फिसिनायनि माबाखौ?
हेल'
अ खोनादों।
फिनो रोङा आं
फिनो रोंगौ नुयो ।
नुयो।
नोंथां जोंना राय्लायनायनि समाज जोब
दे दे होमबा। दोनथनोसै होमबा? बे